नोंथां औ
हेलौ
हेलौ
औ खोनाबाय
औ नोथां
ओ नों दायो मा खालामदों खोनाबाय औ नों दायो मा खालामगासिनो दं
ओ बिदिनो ओरैनो दं नोंथां
ओ खबरफ्रालाय माबोरै
मोजाङानो नोंथां
उम
नोंथांनालाय।
माबा बिदिनो गेजेराव बिदि
अ
औ नोंथां।
नोंथांआव आ माबा सोंनो सानदों।
औ सोंनो हागोन दे नोंथां।
नोंथाङा एसे बुंफोर बिदिनो
मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
खोनाबाय दा।
औ नोंथां बुंफिनलाय नोंथां।